औ नोंथाङा।
ओरैनो दा ओरैनो दंथयो।
अ आं नोंनो कल खालामनायनि गुबै खोथायानो जाहैबाय जे जों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सावरायनो थाखाय। आंनो एसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे बुंजागोन।
अ अ जोंनि गुबै टपिकआनो जाबाय आबादनि सायाव ना? बर'फोरनि आबाद। खौ लानानै जोङो सावरायनो सानदोंमोन बै आबाद। दानो जाहैबाय बा दानि दानि जुगाव जों माबायदि आबाद मावदों ना आरो गोदो आब आबै आबौनिफोरखौ आबौ आबैमोना जोङो आबै आबौमोना आबाद मावनायखौ जों नुबोआखैब्लाबो ना जोङो लेखाफोराव बा फरायनानै बा एसे एनै माबा आइ आफानि खुगानिफ्राय खोनानानै जों मिथियो नङा होमबा गोदो माबायदि आबाद मावोमोन औ बेनि सोमोन्दै नों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागौमोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन ओम। मा होनो जोंना आबाद होनोब्ला गो दोनि आरो दानि गोबां दिफारेन्सआव नुनो मोनसिन आरो ना‌। गोदो जेरैहाय आबाद मावनो थाखाय जोङो मोसौखौ बाहायोमोन।
औ औ
मावनो थाखाय मा होनो ट्रेक्टर ओरैनो थावजों बाहायजानाय गासै मेचिनफोरसो बायनो हमबाय सिगाङाव जेरैहाय मानसि थाबा जेरै मोसौ हालेवनानै आबाद मावोमोन। ओमफ्राय मा होनो दानि जुगाव ट्रेक्टर जों आरो गोदोनि जिनाव जेरै हासार गोबोरखि हासार बेफोरबादि दोनानै फसल माबायोमोन। आरो मावोमोन दानि जुगाव मा होनो ए गोबोर हासारनि अनगायैै मा होनो रासायनिक हासारसो होनानै मानो बेबायदि फस फल दिहुनाय जासिगोन आरो आबाद मावनाय जासिगोन बेनिखायनो मा होनो गोदोनि आरो दानि गोबां दिफारेन्सआ नुबाय गोदोआव जेरै गोबोरखि हासार होननानै जो फसल दिहुनोमोन।
औ औ
बेयाव जेसेबां जोङो आबादनिफ्राय बा आबाद मावनानै जोङो बेसेबां प्रफिट मोनो मोजां जायोमोन दानिया मा होनो रासायनिक हासार होनानै जोङो मा बैनोस बांसिनसो लस जानाय खौ नुनो मोनसिन आरो ना। जेरै मोजां जायोमोन दा लससो। जानायखौ नुनो मोनसै आरो ना।
औ औ जेरै हा य गोदो औ औ जेरै जोंना गोदो ओ खानस्रि खानस्रि हास सारजों जोङो आबाद मावनाय बा मोसौनि गोबोरखिजों जोङो आबाद मावनायखौ नुबोयोमोन नङा होमबा नोंथां गोदो आरो सुबुं अनजिमायाबो खममोन नालाय ना आरो मोसौजों हालेवोमोन मोसौजों हालेवनानै जोङो जा बायदिया हा
खौ ना हालैना हाखौ जों लाबो नुनानै जोङो फसलखौ दिखाङोमोन नाथाय दानि जुगाव जों जोङो बेफोरबायदि फसल खौ मोननो थांला बे ओ दानिजुग खौ आबाद मावनो होनोब्ला जों गोबां रासायनारिक हासारखौ जों बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब था जेरैहाय राज ओ दानि जुगनि मानसिफोरा माने खम समनि गेजेराव गोबां फसलनि आबाद दिहुननो थाखाय बिसोरो लुबैयो ना दानि जुगाव जोङो जा ओ मानसिफोरनि सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोंना मा जाहैबाय जे आबाद थिलि ना आबाद मावनायफोर फोथारफोरा जोंना जोबोर खम जाबोनो हमबाय नङा होमबा नोंथां जेरै बेहाय जोंना ओम आबाद फोथारा खम जाबोनाय लोगो लोगोनो मानसिफोरा ओ मा जाबाय इसे हायावनो जोङो गोबां फसलखौ जोङो दिहुनन्नानै लानो लुबैयो ना बेनि थाखायनो जोंनिया मा जायो उ बिगासे हायावनो जोङो गोदो दस मन मोनोमोनब्ला दा जोङो बिस मनखौ जोङो दिहुनो लुबैखायो। बेनि थाखायनो जोङो गोबां फसल मोनो। नि थाखाय जोङो रासायनारि हासार बाहायनायखौ नुनो मोनोना जेरैहाय जोङो रासायनारि हास सार बाहायनाय लोगो लोगोनो जोंनि गायनाय आबादथिलिया आबाद मावनाय आबाद थलिया जोंना गाज्रि जालाङो ना बेनि बेजों लोगोसे जोंना जेरै हा गुरै खालामनो थाखाय खानस्रि थायोमोन ना बैफोर खानस्रि बा जि खुनु एम्फौ एनलायानो जोंना थैजोबलांनो बा गोमालांनो हमबाय। ना बेनि थाखायनो जोंना आबाद फोथार आरो बेजों लोगोसे जोंनि थानाय आबहावा ना बेफोरबो मोन सानफा एफा सान फा एफा गाज्रि जालांनायखौ जोङो नुनो मोनो। दों ओमफ्राहाय जों आबाद बुङो बा गोदो आबै आबौमोना मास मोनब्रै मोनबा ना मास मोनथाम मोनब्रैया जोंना आबाद मावनायावनो जोङो समखौ बारहोहरोमोन ना नाथाय दानि जुगाव जोङो मा खालामो साननै सानथामावनो जोङो आबाद थिलिखौ फोजोबो ना हालेवनानै गायनानै जोङो फोजोबनाय खौ नुनो मोन नो जेरैहाय जोंना गोदो हालेवोमोन नांगोलजों हालेवोमोन बेजों लोगोसे जोङो मोसौआ खिलांनाय हासारखौ जोङो मो गोबोरखिनिफ्राय जोङो हासारखौ जोङो मोनखायोमोन नाथाय दानि जुगाव मा जाबाय ट्रेक्टरजों ना टेक्सर ओ टेक्टरजों हालेवना होनायजों होननाय लोगो लोगोनो जोंना मा जाहैबाय खानस्रिया थैनो हमबाय ना बेजों लोगोसे जोंना हाया गुरै जाला आरो गोबां एम्फौ एनलाफोरा जोंना गोमालांनो हमबाय। आरो मा जायो जोङो रासायनारि हा सार होनायजोंबो जोंना खानस्रिया थैलांनो हमबाय। बेजों लोगोसेनो जोंना ओम साननै सानथामावनो जोङो गायनानै हाखौ फोजोबो ना बेनि उनाव आरो फिन खेबसे जोङो गायफिननो थाखाय जोङो सान्स लायो नाथाय गोदो मा खालामोमोन ओरैबायदि हेवग्लियोमोन मोसौ आरो नांगोलजों ना मोसौजों नांगोलजों हालेवना नानै बिसोर मा खालामोमोन मास मोनथाम बा मोनब्रैखौ बिसोरो आबाद मावनायावनो फोजोबोमोन ना नाथाय दानि जुगावथ' जोंना सोरबा साख्रि मावनायजों लोगोसे गोबां बिजनेसमेन ओंखारबायना फालांगिया ओब फालां--फालांगि खालामनायाव बिसोरो मुखुब जायो बेनि थाखाय थाखायनो जोंना मा खालामो आबाद खालामो आबाद मावनायखौ जोङो खम नोजोरजों नायो जे जोङो खम समनि गेजेरावनो आबाद खौ माबायदि दिखांनो हागोन ना बेखौ नायनानै जोङो गोबां हासार बा मुलिफोर बाहायनानै जोङो गाव गावनि आबाद फोद फोथारखौनो गाज्रि खालामना लानायखौ जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा जेरैहाय आरो दा गोबां गोदोनि माइफोरानो जोंना गैला जेरै गोदो आबै आबौमोना माइसालि माइ ना, जोसा माइ माइब्रा माइ, खौ बायदि ग्रोम ग्रोम गायोमोन। नाथाय दानि जुगाव जोंना मा जायो जे जोङो खम समनि गेजेराव मा फसलाबा मा माइआ जोंना थाबनो ओंखारगोन नङा होमबा? बेखौसो जों नायनानै जोंना दा मा ओंखारबाय माबा रनजित बिनिफ्राय लालमुद थि ना बायदिसिना बेफोरबायदि उम औ बेफोरबायदि खौसो जो नु बा जोंनि दानि जुगाव जोङो मि थिगौ समनि आंखालनि जोङो नानै लायो बा थाब खालामो बेनि थाखायनो जोंहा मा जादों आबहावा बुंनाय जादों बेजों लोगोसे जोंनि हा गुबुंनाया जादों बेजों लोगोसेनो जोंना बारा गुबुंले जोङो बेरामाव जोङो गैलैनायखौ जोङो नुनो मोन नङा होमबा नोंथां दा आङो बे बेखिनिनि गेजर नोंथांनो आं मोनसे कुइसन खालामनो सानदोंदि दि जोङो आबादखौ ना दा मा बायदि आबाद खौ मावोबा मा मा मुंनि आबाद मावो नोंसोर? नोंसोरनि ओनसोलाव ना, बेनि बागै इसे एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों? नोंथां
औ मा होनो जोंनि ओनसोलाव' दा मा होनो जेरै दा सोलिबोबाय थानाय जेरै भरन होननाय मोन मोनसे माइरं बेखौ खौबो गायो बेजों लोगोसे रन्जित गायगोन। रनजितजों जेरै गोदो बाय सोलायबाय। जेरै माइब्रा। माइब्रा। फोरखौ गायनाय जायो आरो। एसेगां बुंसो मा होनो जोसा होननाय गायोमोन नाथाय दा जोसाया गैला। बे बेखौ गायनो थांला। मानो ना बेखौ गायनो थाखाय। गोबां मा होनो खस्थ' खालामनो गोनां जायो। जोसा माइ गायनो थाखाय, बेनिखायनो मा होनो दा बेखौ। इजि खम समनि मोननो गोनांखाय बेफोरो भरन माइ होननाय बेफोरखौ गायो आरो। जेरै रनजित बेफोरखौ गायो बांसिन जोंखि दा बे बेखौनो गायनाय जायो आरो।
औ जेरैहाय जोंना मा होनो जोसा माइब्रायावथ' गोबाव सम लायो नालाय ना? आबाद फसलखौ दिखांनो थाखाय बेनि जाहोनावनो जोंना मा जादों? जोसा माइब्रा ना बायदिफोरखौ जोङो माइफोरखौ जोङो गायनो गारबोनायखौ बा एसे एसे गोमालांनो हमनायखौ जोङो दानि जुगाव नुनो मोनदों आरो ना। जेरैहाय जोङो गोदो दैज्लां होनोब्लाथाय माइब्रानि फिथाखौ गोसोखाङोमोन ना? जोसा फिथाखौ जोङो गोसो गोखाङोमोन जोसा ओंखामखौ जोङो गोसोखाङोमोन। नाथाय दानि जुगाव जोंना समनि आंखाल आरो गोबाव सम लानाय फसलफोरखौनो जोङो एसे एसे बे गारबोनायखौ नुनो मोनदों आरो ना। जेरैहाय जोंना ओ ओ माइब्राखौ गायखांनानैबो जोङो आरो खेबसेबाव जोङो बाइसमुथि माइफोरखौ, गायनो बा फुल फाख्रि होन्नाय माइफोरखौ जोङो गायबोनायखौ जोङो खोनानो मोनदों मोन आरो ना। मेगनजों जों नुवाखैब्लाबो नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदि जोङो। माइफोरनि मुंखौनो जोङो खोनानो थांबां। लिया नङा होमबा? जेरै हायो जोङो आ ओ आबाद फोथार होनोब्ला जोंना जोबोर खम जाबोबायना? जोङो उ हा मानसि सानसेनि बिबाना जोंना बांबुगास दं बेनि थाखायनो जोंना मा आबाद फोथारा खम खम जाबोनायनायनि थाखायनो जोङो माइफोरखौबो जोङो खम गायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरैबो जोंना माइ फोथारखौ गोदोनि दिनाव आबाद थिलि ओ आबादारिफोरा मोनसे गावसोरनि खामानि होननानै मुखुम थायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोंनि मानसिफोरा आबादखौ जोङो पार्ट टाइम ना ओरैनो सम हेंगारनो थाखायसो जोङो बा मावनाय बायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोंनि ओनसोलावनो दा औ दा बायदि समाव जोंना माइ गायनाय सोलिगासिनो दङना ना थाय साननै सानथामनि उनावनो बिस सोरो फसल ओ माइ गायनाय हाबाफारिखो फोजोबगोन आरो ना। दा जोंना रायज्लायनायनि समाबो जाबोबाय नोंथां बिद बिदिब्ला जों रायज्लायनायखौ दोन्थ'नोस मिजिंथियो फिन खेबस जेराव नोंथांजों रायज्लायनो मोनफिनगोन बा लोग गो मोनफिनगोन होननानै गोजोन्थों।